खोनादों ना औ खोनादों औ दा नोंथाङा माने बेखौहाय सावरायनो सानदोंमोन
औ दाथ' आं नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो फैदों सावरायनो हागोन ना
हागोन औ दा दावबायनायनि बिखय दावबायनायनि बिखय नोंथाङा जुदि जों मोनसे जायायाव दावबायनो थाङो अब्ला मा मा गोनांथि होननानै सानो
थाङोब्लाथ' जोङो जानाय लोंनाय बा मोनसे टेन्टहाव
औ
बा जानाय लोंनायखौनो लांग्रोनांगोन आरो जों दावबायनो थाङोब्ला
औ
जानाय लोंनाया जोबोद गोनांथि दा अबेबा गोजान जायगायाव हान्थिनाय दावबायनो थांङोबा जोंथ गांनाय उखैनाय थायोना
औ नंगौ
नो गोसो लांफानांगोन दा जोंनि ओनसोलाव दावबायनाय होनोब्लाथ गोबां रोखोमनि दावबायग्रा दावबायनो थांनो हानाय जायगा दं नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायफेरखो
आंथ आंथ' एसे खाथि खालायावनो दावबायदों दावबायनाया जिहेथु दावबायनो थांनांगौ दावबायबा गोबां मिथिनो मोनो नुनो मोनै जायगाफोरखौबो नुनो मोनो मिथिनो मोनै खौ खोथाफोरखौबो मिथिनो मोनो माखासे मिथिनो मोनैफोरखौबो दा नोंथाङा अबावबाफोर दावबायदोंमोन नामा
औ नोंथाङां आंथ जोंनि बे खाथि खालायावनो दावबायदों बे डिब्रुगर बाबा सिगात लेखा बलि बेफोर जायगायाव दावबायदों आरो दा जों दावबायनो होनोब्लाथ पासिगाट होनोब्ला अरुणचल जायगा नङा होमबा नोंथां
औ
दा बे अरुणाचल जायगायाव दावबायहैयोब्ला जोबोद मोजां मोनो आरो जिहेथु सिंङाव बिफां लाइ फां मिथिंगायारि माबाजों बुंफावजोबनाय जायो नालाय
औ
नो थाङोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो आरो दा जों नु फेरि बुस्थुखौबो नुना फैनो मोननाय जायो अरुणाचलाव थाङोब्ला दा बिसोरनि ट्रेडिसन नेल गाननाय जोमनायफोरखौबो जोबोद समायना नुयो नङा होमबा बेफोरखौ नायनानै जों जोबोद मोजां मोजां मोनो आरो आरो दा जों अरुणाचल बुङोब्लाथ' गोबा
औ
समायना समायना दं जायगा बरफ गोलैनाय जायगा नङा होमबा
औ
दा आरो गोबां रोखोमनि जायगा दं गोबां मोजां मोजां रिजर्टफोरबो दं अरुणाचलफोराव बा ब्रिस दं बेफोर दावबाय जोबोद मोजां मोनो आरो दा डिब्रुगर बुङोब्ला दा जों डिब्रुगरा मोनसे टाउन बा सिटि आरोना नोंथां दा जों डिब्रुगराव थाङोब्ला गोबां रोखोमनि मोजां मोजां रिजर्ट रेस्टुरेन्ट बा पार्क नुनो मोनबोयो
औ
दा जों बे रिजर्टफोराव थाङोब्ला रिजर्टफोराव मोजां मोजां समायना समायना महरनि न' बां बा गोबां रोखोमनि बुस्थुफोरखौ नुनानै फैनो मोनो
औ
दा जों रिजर्टफोराव थाङोब्ला दसे सम जिरायनानै बा मोजां मोजां समायना सावगारिबो लाना फैनो हायो नङा होमबा नोंथां
नांगौ औ
थ' जोंनि दावबायनाया बेनो मोनसे जिहेथु गोसोखांथि महरै ला खिनायनालाय जोंथ' सावगारिखौ लाखानांगोन नङा होमबा नोंथां? दा
डब्रिगर आवथ' बिदिनो दा रेस्टुरेन्टफोर होनोब्ला दा मोजां मोजां रेस्टुरेन्टफोराव हाबनानै जों दा दावनानै मोजां मोजां जानोबो मोनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आइटेमसफोर औ दा टाउन होनोब्लाथ' बेनोसै आरो रिजर्ट बा रेस्टुरेन्ट बा पार्कफोर होनोब्ला पार्कआव थाङोब्लाथ' जोङो जोबोद मोजां मोनो नङा होमबा?
दा जों पार्क होनोब्ला थान्दा गोजोन बार खोलो खोलो बारनायबो मोनगोन दा जों बेयाव दसे सम फेमे‌ बा लोगोफोरजों मोजां मोन नङा होमब नोंथां
औ दा नोंथाङा बिटि सि बा बिटि आर आव बेरायहैफेरबाय नामा बेफोरनि सोमोन्दै एसे मिथियो नामा नोंथाङा? अबे अबे जायगायाव
बि टि सि आव बेरायनायाथ' आं थांनाया थांफेरबाय खनसे खननै
औ
इदि इथिं नि क'क्राझारथिं थांदोंमोन
औ दा नोंथाङा क'क्राझाराव थांनानै मा मा नुबोखो? बा माबोरै मोनखो बिसोरनि थासारिया माबोरै एसे फोरमायना होदो एसे गुसुङै
थासारियाथ' मोजाङानो जिहेथु जोंनि बर' ओनसोलानो जाहैबाय नालाय
औ
माने बयबो गुबुन गुबुन गुबुन रावनि मानसिफोराबो जोंनि बे बे बर' रावा रावखौनो रायज्लायजोबो माने
औ
अहाजोंहायथिंना आरो गोबां हजोंहायबो बेरायनो थाखाय गोबां मोजां मोजां जायगा दङ' बाग फोरबो दं
औ
जायगा दं जिहेथु आं थांदोंबाबो एसेबां मोनसे खामानियावसो थांदोंमोन नालाय
औ नोंथां
थ' बेरायनाय जायदिया जायगाफोरखौ एसेबां नुबोदिया
औ
मोजाङानो मोनदों
औ नोंथाङा
दा नोंथाङा मानास नेसनेल पार्कफोराव दावबायफेरबायना फेराखै बा बाव खुंग्रि हाजोआव गाखोफेरबायना नोंथाङा
बावखुंग्रियावथ' थांफेराखै थांनाया आं जिहेथु बावखुंग्रियाव बैसागुआवसो गाखोनाय जायो नालाय आं बैसागु समावथ' थांनाय जादिसै बिदिनो माबा समावसो गरम बन्द' समावसो थांनाय जादोंमोन नालाय आङो ओंखायनो माने बे सुजुगखौ आं मोनदिया
औ
उनावफोर थांबाथाय गाखोनोसै होननानै सानदों आरो
दा होमब्ला नोंथाङा गुवाहाटि नोगोरमाफोराव दावबायफेरबाय नामा?
औ दावबायनायाथ' दावबायफेरबाय
दा गुवाहाटि नोगोरमानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलाय नोंथाङा माबोरै बेफोरनि टावनाव थासारि जानाय लोंनायफोरा
थासारिया मोजांबो गाज्रिबो बुंनो थाङोबा जिहेथु माखासे जिहेथु इयो मोनसे सोहोर ओनसोल नालाय गिदिर नोगोर नालाय बेहाय गोबां माने मानसि मानसिफोरनि अनजिमायाबो बारा गारि मथरनि अनजिमायाबो बारा जिहेथु आबहावा बारफोरनि बारफोराबो एसेबां गोग्गो बार गैया
औ थांगौ दे आरोना
औ
दा गुवाहाटि नोगोरमियाथ' गोबां रोखोमनि पार्क बा रिजर्टफोर दं मोजां मोजां नो नोंथाङा बबेबा पार्क बा रिजर्टफोराव हाबफेरबाय नामा
पार्क रिजारभफोर बिदिथ' थांदोंमोन जायगानि नामखौ बो आं एसे बावगारबाय थांनायाथ' थांदोंमोन एसे गोबावबो जाबाय नालाय थांबायबोथ' थानाय जाया जोंनिफ्राय एसे गोजानबो नालाय जायगानि नामखौ बावगारबाय थांनायाथ' थांदोंमोन पार्कफोराथ' मोजां फेमिलिफोर लानानै थांनो बेरायनो मोजां
औ
दाथ' गोदान गोदान गोबां पार्कफोरबो खुलिदों
औ नोंथां
थांनांगौ बेरायहैनांगौ बेरायनानै नोंथाङा मा मा बेरायनायनि दावबायनायनि गेजेरजों मा मा बुथुमना लानो गियान बुथुमनो हायो होननानै नोंथाङा सानो
औ नोंथां आंथ' सानो दावबायनायनिसिम लोगोसे गोबां
लांदां
बाथ्राफोरबो बुथुमना लानो हायोबा -' सोलोंना लानो हायो जों । दा मोजां मोजां जायगा बे गोबां मुंदांखा मुंदांखा जोंनिनो बर'नि मुंदांखा मुंदांखाफोरनि खाम्फा फोरखौ नायनो थांनानै गोबां रोखोमनि सोलोंना फैनो हायो दा जोंनि जायगायावथ' गैया बेफोरो बि टि सि बा बिटि आर जायगायावसो दङ बे जोंनि मुंदांखा गोबां आरो रोखोमनि खाम्फा लुना दोननायफोरा बेफोराव थांनानै जोङो दावबायनानै गोबां रोखोमनि मोजां मोजां मोजां बाथ्रा बा बायदिसिना सोलोंना फैनो हायो आरो
औ
औ
औ दाथ' दावबायनाय होनोब्ला ब्ला जों गोबां रोखोमनि जायगा दं केरेला बेंगलर तामिलनाडु बेफोराव दावबायनो थांनो हायो आरोना नोङो बेफोराव थांबाबो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन हारिनि मानसि दं आरो जों गोबां रोखोमनि बाथ्रा सोलोंनाबो फैनो हायो बा रावफोरबो सोलोंनो हायो बिसोरनि गान्नाय जोमनायफोरखौ नायनानै जों जोबोद मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरखौ नायनानै जों मोजां मोनो आरो औ नोंथां जोंनि दा बे दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनाया दा समाबो जाबायना नालाय दोनथ'नोसै नोंथां दे गोजोनथों नोंथां औ दे नोंथां गोजोनथों गोजोननाय थाबाय औ नोंथां दे
औ